ओ हेल'।
अ।
हेल'। नोंनिखो मोजां खोनाफैयाखै।
ओ।
हेल'।
अनु।
औ खोनाबाय।
अ कमप्लिट जाहां जाहां जादों।
अ।
जादों मोनसे दंबावो कमप्लेत जाहां जादोंलै आंनिया।
खोनायाखै।
कमपेत जाहां जाहां जादों होनदों।
अ नोंगौ नामा?
नोङो मासेल'सै मासेबावबानो जासै जासै जादों।
अतसा।
हारि स' सेभेेनटि टु थांना दंलै।
नंगौ नामा ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
गैयालै आब' जनासोङो दोङो।
अ जाखांबाय नामा फुंनि?
गैयालै मौ दासो
मोनजाथ'वाखै।
अखा हादों खामखोनो मोनजायाखै।
अ। अखा हानायनि नाफोर मोनजायाखै नामा नोंथां?
मा होनदो मोजां खोनायाखै सं
अ नंगौ नामा?
अ
जागोन दे आनै दं गोदां नाया ह मानै दंबावोमोन। बाजियाव बाजियाव अे बालथिंआवनो बेयाव मानै दङ। मागुर मानै दङ गोदिर गिदिरा